हेल' नों नोंथां, औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांजों आं ओ जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना औ ओ बिदिब्ला जोंनि ओ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनाय
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ आबादखौहाय ओ जोङो गिबियावनो दालथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां ओ बेनि थाखाय जोङो दै दैज्लां बोथोरावहाय फार्स्टआवनो माइ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बे माइ आबादखौहाय मावनो थाखाय जोङो फार्स्टावनोहाय माइखौ सोमनानै लानाय जायो आरो नोंथां नांगौ जखा बायदि माइखौ जखा लानानै जोङो सोमनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो बे माइ खौहाय ओ ब्रै बा बा साननि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ औ
फ्राय जोङो बे सोमनानै दोननाय माइखौहाय जोङो बोखांनानै लाना फैनानै ओ न'नि उसुन्दायावहाय जोङो फेनस्रानानै ओ थास' बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो ओ बे बेखौ खोबना दोननायनि जाहोनानो जाबाय बेवहाय गाजा बेरहोनायनि आरो
औ नंगौ बेखौ हायाव लखबनानै ओ फेननानै ओ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय फोनो थाखाय जा फोथारावहाय फोगोन बे फोथारखौहाय मोजाङै खारायनानै लानाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे ओ बेनि हा बा हाथर साफ्रायाहाय गेब्लेयो आरो बिनि थाखाय जोङो मोजाङै खारायनानै लायो बिनि उनाव जोङो बेखौ सामार होननाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बे गा जा ओंखारहोनानै लानाय माइ एबा माइलिखौ जोंङो फोथाराव लानानै थांनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोंङो बेखौ फोथाराव लाना थांनानैहाय ओ फोथारनि खनासे जाय खना खिंजाय जोंङो गिबियावनो गय जरा फाथै जरा होनानै ओ आइ माइनावखौहाय खुलुमग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंङो माइखौहाय ओ माइ एबा खोथियाखौहाय जोंङो फोनाय जायो आरो नोंथां आखायाव मुथा मुथा लानानै।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जों बेखौ ओ से दाननि था खाय जोंङो दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो मोजांङै जौनानै मोजांङै ओ बेरनानै फुजानाय जायो। खोथियायाहाय औ बेनिफ्राय जोंङो बेखौहाय ओ बेयो जेबोला फुजानाय जायो खोथियायाहाय बेखौ जोंङो फुग्रोननानै लायो गायनायनि साननै बा सानथाम सिगां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंङो जो जाय फोथाराव बा गायगोन जि जायगायावबा गायगोन बे निद बे फोथारखौहाय जोंङो मोजांङैनो खारायग्रोनानै लायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे फो बे फो थारखौ मोजांङै खारायनानै लानानै लानो लाग्रोनानैहाय खारायनायनि सिगांङावनो जोंहा मा आलि दानो। आलिखौ दान नानै ओ जेबोब्ला गायनो जायो अब्ला जों बे आलिखौ खोनाय जायो आरो नोंथां। बेह हा बेनि हा हाजोंनो बेनिफ्राय जोंङो ओ बे फोथारखौ जोंङो मोजांङै खारायनानै लायो ओ गोदोथ' जोंङो नुनो मोनदों ओ नांगोल बा जुंगाल आरो मोसौजोंसो खारायनाय नुयोमोन। ओ दानि जुगावथ' जोंङो गोबांङानो ओ ट्रेक्टरजोंसो खारायनाय जायो एबा हालेवनाय जायो। औ बेनिफ्राय जोंङो बेखौ मोज जांङै खारायना लानानै जों बेयाव सामार होनानै जोंङो जेब्ला हा हाया गुरै गाइ माइ गायजानाय जायो अब्ला जोंङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोंङो ओ स्नि, बा द' दानसो थानानैहाय बे माइआ जेबोब्ला बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै मोनो अब्ला जोंङो बेखौ हानानै लाना फैनाय जायो आरो नोंथां न'आव।
औ नंग गौ नोंथां नंगौ।
फ्राय जोंङो जेबोला माइआ हाखांङो अबोला जोंङो बेखौ नानाय जायो आरो। ओग दानि जुगाव थ' गोदोनि बायदि मोसौजों नाला नालाय नों थां बेनिखायनो सानसेयावनो ट्रेक्टरजोंनो दसे जोंनो नाखांङो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंङो ओ माइ गायखांनानै माइ हाखांनानैहाय ओ बे माइ गायनाय माइ हाखांनाय फोथारावनो जोंङो गोबां आबादबो मावनो हायो। जेरै ओ मथर बेसर बेफोरबादि आबाद जोंङो मावनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंङो बे बेसर मथरफोरनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनो हायो दैज्लां बोथोरावनो आरो नोंथां। औ बेयव जोंङो गोबां ओ बिबांनि रोखोमनि मैगं जेरै पथल जिंखा थाइबें ओ लेस्रा भिन्दि बेफोरबायदि गोबां बिबांनि जोंङो ओ आबाद मावनो हायो आरो नोंथां। बेखौ जोंङो ओ आबाद खौ मावनानै जोंङो जोंनि नांगौ बे मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जोंङो बायनानै लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे गायनानै लानाय मैगं थाइगंखौ जों न'आवबो जानो हायो आरो हाथायावबो फानहैनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांङाबो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावो जोंनि ओ ओनसोलनि बा गोबां मानसिफोरानो जेरै दा उम जेरै दा ओ पथल, जिंखा, लेस्रा, थाइबें बेफोरथ' बेफोरखौ मावो आरो नोंथां जोंनि मान फोरा आरो बेजों लोगोसेनो दा माइ ओ खायसे खायसे सेया खायसे खायसेया एसेब्लाबो गायना लायो खायसे खायसेया गोबां ओ गोबां बुरजा बुरजायै गायनाय गायना गायो लोगोसे जेन'बा बेखौ फाननानै फाननानै रां आरजिनो हानाय बायदि अब्लाबो जोंनि मानसिफोरा ओ बिदिनो खेथि जेनेबा मैगं थाइगं गायोब्लाबो गोबां मुलि हासार होननानैसो मावनाय जायो आरो। गोदो गोदायनि आबौ आबै मोना ओ खोनानो मोनो दों बिसोरो बिदि रासायनारि माबा हासार बेफोरखौ बाहायामोन। ओ बिसोरो गोबोरखि न'नि गोबोरखि बिदिनो हासार जोंनो आबादखौ मावोमोन। यो गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना ओ आरो खोनानो मोनदों गोदो गोदायथ' बिदिनो मा आबाद मावनो थाखाय जायगा गैयामोन बिसोरो गिबि गिबियावनो हाजोनि खाथि हाजो खंखर बिदिनो हाज जोनि गाहाय हाजोनि गाहाय जायगाफोराव हाग्रा बंग्रा रानस्रांनानै आबाद मावग्रोजेनदों होननानै खोनानो मोनदों। जोंङो गोदो औ गोदोनि आ बौ आबैफोरा आबौ आबैमोना बिदिनो बिसोरो गोबां हाग्रा बा स बेफोरखौ दानस्रांनानैसो आबाद मावग्रोजेनदों मोनो बिदिनो फैयै फैयै दा जोंनि जायगायाव बा जोंनि समाव बिदि दुब्लि आबाद मावग्रा जायगा ओ ओंखारखाबाय आरो गोदो गोदायनि आबौ आ बै मोना ओ सोरजिखाना गालांनाय होननानै बुंजायो बेफोरखौ बिसोरनो मावग्रो मावग्रो जेननायमोन नालाय नोंथां
नंगौ नोंथां
जेनेबा बिसोरनो सोरजिग्रोनाय बायदि जाबाय ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथां ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो बांसिनानो बयनिबो न'खर न'खर ओ माइ आबादखौ मावखाथारो ओ बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय जोङो माइखौनो मावग्रोनाय जायो गुबुन खायसे खायसे न'खराव गुबुन गुबुन खेथिफोरखौ मावा नाथाय माइखौ बयबो एसेब्लाबो बुरजाब्लाबो मावनाय जायो आरो एसेब्लाबो बुरजाब्लाबो माइखौ गायनाय जायो
औ
नुनो मोनदों दानि माइफोराबो जोङो हासार बा मुलि होआब्लानो मोजां जाया आरो माइखौ मोजां जानो थाखाय जोंनि मानसिफोरा गोबां मुलि होनाय जायो
औ
आरो नुनो मोनो फार्स्ट एवजेननायावनो माइ गायगोन खालि जेनेबा ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायावनो जोङो हासारखौ सारखानाय नुनो मोनो
औ थारैनो नंगौ
खि हासार बिदिनो बाजारनिफ्राय बेबा गला दख खानफोरनिफ्राय बायनाय हासारफोरखौ सारग्रोनानै लाग्रोनाय लाग्रोयो आरो दानि मानसि
अ नंगौ नोंथां
बिदिनो गायखांनानैबो ओ माइया गोसोम जानाय एसे जेनेबा सोमखोर सोमखोर ओ बिदिनो माइया एसे एसे देरहांनायाव आरोबाव सारबावनाय होयो जोङो हायावबो होजेनो खायसे खायसे सुबुंफोरा आरो बे माइआ एसे देरहांनायनि उनावबो जोङो हासारखौ होनाय जायो आरो थाङोब्ला जोंनि जानाय माइरं जेनेबा माइनिफ्राय माइरं जायो बे माइरंआबो मुलिजों मुलि निफ्रायसो मुलि होनाय बायदि जायो आरो नोंथां जों दा गायजेननायावनो मुलि मुलिजों गायजेननाय समावनो मुलि होनानैनो गायनाय जायो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
होनाय हासार हासाराव मुलि सारनाय जायो।
औ नंगौ।
औ ओ गोदो गो जायनि बायदि दानि आबादफोरा आरो मुलि होआबा जाला जानायखौबो नुनो मोनला जोङो गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि दिनावलाय गोबोरखिनि हासारजोंनो बिसोरो आबादखौ मावो माथो दानि दिनाव जोङो मुलि होआबा आबादाबो मोजां जाला।
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे आबाद आबाद आबादनि बागै सावरायलायनाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै इयुनाव नोंथांजों सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा
औ दे बिदिब्ला नोंथां